खुलुमबाय नोंथां।
हेलौ
हेल' नोंथाङा ओरैनो दङ ना? नोंथांनि ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन।
अ दा आयदायानो जाबाय जिब जुनार फिसिनानै माबोरै जिउ खांनो हायो इनि सायाव एसे सावरायनो लादो।
औ औ आरो ओ आ औ आयदाखौ खनसे खोन्थाबावलाय हेल'
जिब जुनार फिसिनानै आयदायानो जाबाय आयदायाया जाबाय जोंना जिब जुनार फिसिनानै न'खरफोरै खुंलांनो हायो एबा थांना थानायनि जिब जुनारा जिउ राहा नंगौ ना नङा बिनि सायाव जोङो एसे सावरायनो लानि?
औ औ
दा ओं दा जोंनिया बर' समाजाव माने ओ जिउ खांनायनि गुबै राहायानो जाबाय होनबाथाय जोंनिया आबादा गोगलैयो आबादनि अनगायै बो आरो मोनसे है राहायानो जाबाय जोंनिया जिब जुनार फिसिनानै। गोबां गोबां सुबुं फोरानो गोदो गोदायनिफ्रायनो जिब जुनार फिसिनानै गोबां जिउ खांबोगासिनो दङ। बिदिनो जोंनिया जिब जुनार होनोब्ला जेरै अमा, दाउ, बोरमा, हांसो बेफोरबायदि फिसिनानैनो जिउ राहा खांबोगासिनो दानिया अमाखौ बोरै फि यो होननानै बुंनो थाङोब्ला अमाखौ जोङो मोन मोननै माने अमाखौ मोननै रोखोमनि फिसिनो हायो गुबैयै ओ माने फार्मनि अमा होननानै बुङो जायखौ जोङो हाइब्रिद दानि दानि मुगायाव हाइब्रिद अमाबो फिसिनानै फिसिनाय गोबां नुबोगासिनो दङ जोङो खिन्थु आगोलो आगोल गोदो गोदाय आबै आबौ नि समाव बेफोरबायदि हाइब्रिद अमा गैयामोन ओ लकेल केल अमा फिसिनाय जायोमोन दा अमाखौ जोङो मोन मा-माने अमाया जो जिहेथु जोंनिया गासैबो जिब जुनारानो जो जोला थायो नालाय बेफोरदिनो अमाखौ जोङो जो जो आरो जोला जायखौ जोङो बुन्दा आरो बुन्दि होननानै बुङो ना? बेफोरबायदिनो जोङो बुन्दा आरो बुन्दि मोननैनि बेलायाव फिसियोबाथाय जोङो बुन्दिखौ फिसियोबा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो। बा बुन्दाखौ फिसिबा बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरबायदिनो मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि रां खामायनो हायो। दा बुन्दानि बेलायाव जोङो बुन्दिखौ बांसिन फिसियोबाथाय फिसियोबाथाय जोङो बेयाव बांसिन मुलाम्फा मोनसिननो हायो। जेरैबायदियो बुन फियोबाथाय फिसा जाहोनानै फिसा जाहोनानै बे फिसाखौ फाननानै जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो बुन्दाखौ फि योबाथाय जोंनिया बुन्दाया जिहेथु जोंनिया जोलै बारिया नालाय बेखौ मसेखौल' फिनानै जोङो फेदेरनानै फाननानै बेयाव फैसा फैसा रां खामायनानै जोङो न'खरखौ सालायलांनो हायो। बेफोर बेफोरबायदिनो गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा जिउ खांबोगासिनो दङमोन। बोरमा बोरमा फिसिनानै हांसो फिसिनानै दाउ फिसिनानै जिउ खांबोबाय थादों। आ-आगोल ल' सो नङामोन गोदो गोदायल'सो नङामोन दासिमबो जोङो खायसे गामिफोराव बेफोरबायदिनो ओ अमा दाउ फिसिनानैनो जिउ खांबोनाय नुबोगासिनो दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ दा ओ नोंथाङा बुंनाया नंगौ सैथो ओ जोंनि बर'फ्रा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद आबाद मावनानैनो जाबोगासिनो दङ लोगोसे माने माखासे जिब जुनारफोरखौ न'आवनो फिसिनानै जानायजों लोगोसे माने ओ हाथाय बाजाराव फाननायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जोंना बर'फ्रा माने ओ अमा दाउ मोसौ बोरमा ओम आथिखालाव रबे ब्रयलार ओ बेफोरखौ माने फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा माने ब्रयलारखौथ' माने ओ न'आव ओरैनो मानै माथामसो फिसिनायजों लोगोसे माने ओ फार्म आथिखालाव फार्म खालामनायखौबो नुनो मोनो दा अ बयलारखौहाय फार्म खालामनो थाखाय गिबियावनो माने खोनादों ना?
आं नंगौ खोनादों खोनादों खोनादों बुंबायलाय नोंथां
औ औ बय-बयलारखौ माने फार्म खालामनो थाखायथ' गिबियावनो जोंनो न' नांगोन ना न'जों लोगोसे माने जोङो ओ बेवहाय माने लाइटफोरखौबो नांगोन आरो लाइटनिबो गोनांथि जायो नालाय थ' बिदिनो जोङो बयलारखौ हाथायफोरनिफ्राय माने फिसा ओ फिसा फिसा माने माखासे कम्पानियाबो होयो हो नाय खोनादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बायनाबो लाबोनो हायो। ओ अनलाइननिफ्रायबो बिहरनो हायो बिदिनो माने जोङो ब्रयलार खौ फिसिनो हायो आरो फिसिनानै माने बेवहाय जोंनो लाइट दैनि माने गासैबो जगारखौ नांगोन आरो। बेजों लोगोसे जोङो बा माखासे जा मुलिफोर मेडिसिनसफोर थायोना बेफोरखौबो माने होनांगोन आरो। बेजों दा जोङो माने बेजों लोगोसे साखोन सिखोनैबो ला खिनांगोन बेनि गेजेरजों माने जोङो ओ गोबां जोंङो रां आर जिनो हायो आरो दा आरो बोरमा बोरमाखौबो माने आथिखालावथ' ओ फार्म खालामनायखौ नुनो मोननाय जायोबा न'नि बारिफोरावनो बेरा दुंनानै ओ फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा आरो बोरमाखौ जेनेबा ओ गिबियाव अ बायनो फिसा अ बायनो होनबाबो हाथाय बाजारनिफ्रायना बा बायनानै मोनो। आरो जुदि बायनो माने हायाब्ला बा एथबांखिनि रां गैयाब्ला जोङो गुबुननिफ्राय माने ओ आदि लाबोनो हायो आरो आदि लाबोनानै दा ओ बियो माने ओ फान्था फान्थि थायो नालाय थ' जोङो आदि लाबोनानै माने ओ बियो फिसा होबाथाय माने जोङो बेखौ बांहोनानै लानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बायनानैबो माने ओ लानो हायो आरो। फार्म खालामनो होनबाथ' जोङो बायनानैनो लानांगोन आरो दा बिदिनो फार्म खालामनोबा जोङो बारिफ्राव माने बिदिनो जेवरानि ओ बेरा दुमनानै जोङो बेवहाय बोरमाखौ माने दोननो हायो आरो लोगोसे बेव हाय ओ बिलाइफोर निम बिलाइ बा ओ बोरमाया जाखिनि बिलाइफोर जायो बेफोर बिलाइफोरखौ होनो हायो आरो। दा बेजों लोगोसे अ जोङो हांसोबो फिसिनो हायो। हांसो फिसिनोथ' एथबां खस्थ' नङा माने फुख्रि फुख्रि थाबाथाय मोजांसिन जायो आरो हांसो फिसिनो। मानोना ओ दैयाव थायो नालाय बेयावनो थानायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे मोसौ मोसौखौबो जोङो ओम फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरै ओ मोसौआथ' मोननै रोखोमनि थायो नालाय मोनसेया जाहैबाय ओ ओ हा हालुवा मोसौबो थायो। ओमफायो गायबो थायो ओमफाय आथिखालावथ' जार्सि मो मोसौखौ खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' हेल' हेलौ खोनादों ना? हेलौ हेलौ